औ औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने कल खालामदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
थानो हागोन ना?
औ नंगौ हागोन दे नोंथां।
औ होमबा आयदाखौ लानोसै ना नोंथां?
औ औ लाजायो नों
आयदाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि माने जौ संनायनि सायाव सावराय नोसै आरोना नोंथां औ होमबा आङो सिगाङावनो फोरमायनानै होगोरसै नोंथांनो जौखौ माबोरै सङो
औ नंगौ।
जौखौ जोङो संनोबोला सिगाङावनो जोंनो एमावनि गोनांथि जायो आरो ना नोंथां। बे एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो मा खालामो माथा माइरंखौ जोङो सेरब्रैसो एबा सेरथामसो एमावखौ बेसे बुरजायै बानायो जोङो बेखौ सिगां मा खालामो सोमनानै लागोरो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
नाथाय माइब्रा माइरङा जाया आरोना नोंथां माइब्रा माइरङा मानो जाया होनोब्ला बियो आ था गोनांनि थाखाय जोङो बे माइब्रा माइरंखौ बानायनाय जाया आरो ना। बेबायदिनो जोङो औ मा था माइरंखौ सोमना लाग्रोनायनि उनाव तिन घन्टा सारि घन्टासो सोमना लाखांनायनि उनाव जोङो माखासे बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोर एमावा जाहाथे जौआ जाहाथे गोदै जा जायो बेफोरनि थाखाय जोङो माखासे जेरै आनार'स बिलाइ खान्थालनि बिलाइ आरो मोनसे मुलि दं जोंहा जाय एमाव बिफां होननानै बुङो जोङो बेफोरखौबो माने देग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरोना उवालाव गायहेनजों बेनि उनाव जोङो सोमनानै दोननाय माइरंफोरखौ मोजाङै सर' होनानै सुनानै सर' होनानै एसे गोबाव सर' होखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो देनानै लायो बेनि उनाव जोङो बै बिफांनि बिलाइफोर देनानै लानायनि लाखांनायनि लाखांनायखौ जोङो बे अन गुन्दैजों माने लागायनानै आरोबाव देफिननाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बे देना लानायखौ दै सारस्रो सारस्रो नानानै लानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव बेखौ लारु बायदि एसे फिसा फिसा साइसनि एमावनि महर होनानै जोङो बेखौ दानानै लानाय जायो दाखांनायनि उनाव जोङो सिगांनो बानायनानै दोनखानाय एमाव बोरायफोरखौ जोङो थरनैसो थरथामसो लानानै जोङो बे एमाव गोरलैनि सायाव- जोङो माने सारस्रोननानै होनाय जायो आरो। ना नोंथां बेनि उनाव जोंनि एमानि महरा फैयो बेनि उनाव जोङो बेखौ सार खांनायनि उनाव माइनि जिगाबफोरजों जोङो खोबनानै दोनो आरो ना बिनि उनाव जोङो सानथाम सानब्रैनि थाखाय जोङो बेखौ उम उखुमनि मुदाफोराव दोनो एबा फोराननानै लायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो एमाखौ बानायो आरो बिनि उनाव जोङो जौखौ संनो थाखाय जोंनो सिगां मा नांगौ माइरंनि गोनांथि जायो। जायो आरो ना नोंथां। माइरं औ माइरंबो माइरंजोंबो संजायो आरो जोङो माइरं जेरै जावनानै सालि खनानै लायो जेरै माइरं फिसा फिसा जायखौ जों एंखुर बे एंखुर जों जोङो जौखौ संनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो सेरथामसौ सेर ब्रैसो जों जौखौ बिसि बुरजायै संगोन बेबायदिनो जों ओंखाम बायदि बेखौ एसे गोरायै संनानै लानाय जायो आरो ना बेखौ गेफे संनाय जाया आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो गोरायै संखांनायनि उनाव ओंखाम खाद'फोरजों बेखौ एरखावनानै लायो एरखावखांनायनि उनाव जों बेखौ प्लास्टिक एबा। संग्रायफोराव जोङो लखबनानै बेखौ सिफ्रुनानै लानाय जायो आरो ना थां बे सुरनानै दसे लाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो बे एमावखौ फुननानै लानाय जायो आरो ना नोंथां फुनखांनायनि उनाव जोङो गोजां बोथोराव जोङो जौखौ जौफोरखौ सङोबोला बेखौ जोङो माइ जिगाबफोरखौ एसे सायाव सार सारनानै सान्थाम एबा सब्रै दोनाखोबनानै दनाय जायोनोंथ जाहाथे जो जौ बिदैया ओंखारो गोजां बोथोरावथ' गोजांनायनि थाखाय जोंनि जौ बिदैफोरा थाब जानो नागि नागिरा नालायबिनिखयनो जों हरब्रै हरथामसो बिदि दोनो आरो ना नाथाय गोलोमोथाव बिदि दनाय जौव गरमनि थाखाय जोंनि जौव बिददिया थाब ओंखारनायनि थाखाय जोङो बेफोरखौ जोङो मा खालामो गोदोनि दिनावथ' मालदां एबा दाउखाफोराव सोयोमोन नाथाय दानि दिनाव जों नि ल'बारनि बाल्थिग गिदिर गिदिर बिफोराव बोसोनानै दनाय जायो आरो ना नोंथां बिनि उनाव जों स'बता खनसेबा सानब्रै सानबोसोनि जो उनाव जोङो बे जौ बिदैखौ लोंनाय जायो आरोना नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो माबायदि रोखोमै सङो औ फोरमायनो हागोन ना नोंथ
औ बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव। ब गाससिबो सुबुं माहारियानोजौ सङो आरो नोंथां ओबिबादिनो बेबायदिनोंथां। नोंथां नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जौवबानाय थाखायथ' जोंना एमाउन्टनि गोनांथि जाखानाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बे बे एमाखौ जोङो बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय जा जोङो मोखोना बिलाइ
औ।
जेरै जोंना मोखोना बिलाइ आरो बेबायदिनो जोङो एमाव बानायनो थाखाय जोंनो मायरं नि गोनां थिंजाय न'आव होनब्ला नों थां बे मायरं खौ जोङो सोमनानै देनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां लानानै बेबायदिनो जोङो ओ दिंखि एबा उवालाव देनानै देनाय जायो। ओ देनानै जोङो बेबायदि बिदिनो बेखौ जोङो मोखोना आरो बे माइरंखौ मिक्स खालामनानै देनानै ओ गलाय जों न लारु सिथुमना दोननाय जायो आरोना। आर'ज दुमनानै जोङो बेबायदिनो बेखौ जोङो सान्द्रि एबा दालायाव फोरोननाय ज जायो सान सानब्रै सानब्रै सानबा बिनि उनाव जोङो बे बे एमाउनि महर लायो आरोना नों जायखौ जोंनिना गुफुर बियो बेबायदिनो जोङो बे एमाउ मावखौ जोङो जखायाव बा फोननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों हा जौ बानायनो जौवबानायनायाव बेबायदिनो जोंहा माइरंनि गोनां जायो जेरै जोंना माइरं एंखुर बे माइरंफोरखौ जोङो बेबायदिनो हाथाय बाजार एबा गलाफोराव जों बायनानै लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो। बायनानै लाबोनानै बेबायदिनो जोङो बेखौ ओ मोनसे ओ खान्थायाव ओ संनाय ओ बेबायदिनो जों दै होनानै संनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ संनानै आह बेबायदिनो। जोङो बे संखांनाय ओ जखायखौ माइरं इंखुर फुलखौ बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो गुवार लांदां ओ बेबायदिनो प्लास्टिक बा एबा बेबायदिनो जोङो धाराफ्राव दोननाय जायो आरोना नोंथां दोननानै जोङो बेयाव जोङो बै जोंहा देनानै लानाय एमावखौ ओ बेबायदिनो सिफ्रुननानै होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ सिुफ्रुनानै बेबायदिनो फोननानै जोङो बेखौ ओ बे जा जोंना संनानै दोननाय माइरं एंखुरखौ बेखौ जोङो ओ खाथमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां एमाव होखांनायनि उनाव खाथबनानै बेबायदिनो ओ प्लास्टिक जों खाथ'ना दोननानै बे बेबायदिनो सानथामसो जोङो बेखौ अ दोननांगोन जायो ओ दोन सानथामसो दोननानै बेखौ सावनाय जायो आरो ना नोंथां ओ सावनायाव जोंहा बे बे बायदिनो जोंहा सेरेब ओंखारो जायखौ जोङो जौबो होन्नानै बुंनाय बेयो ओ बे जौखौ जोंङो ओ बायदिनो जोङो फाननो हायो नोंथां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोराबो जौ लोङो बेबायदिनो जोङो बेबायदि जौखौ फाननानै जोङो गोबां न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो दिहुनना लानायखौ नुनो मोनो आरो नों- थां बेबायदिनो नोंथां ओ जौ बानायनाय होनोब्लाथ' जोंना आथिखालाव ओ गोबां रोखोमैबो जौ बानायो ओ बेबायदिनो ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जौ बानायनाय जौ बानायनानै गावबा गावनि ओ न'खरखौ सि जोङो आथिखालाव सोलिलांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ जौ जौआ जोंनि थाखाय ओ जोबो बेबायदिनो जोबोरैनो ओ मोजां फारसेथिं आरो फारसेथिं जोंना गोबां खहाबो खालामदों मानो होननानै बुङोब्ला ओ बे बेबायदिनो जोंहा जौ लोंनानै ओ गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ गावबा गावनि आगोमा जिउखौ जों फोजोबना लानायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो जौखौ जोङो बांद्राय लोंनायनि थाखायनो बे आ जोंनि बे आगोमा जिउखौ जोङो फोजोबना लानायखौ आथिखालाव गोबां नुग गासिनानो आरो सोलिगासिनो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां ओ जौ लोंनानै जोङो बेबायदिनो न'खरफोराव जोङो बुलाय बुसि खालामनानै ओ गथ' गथ'फोरखौ बेबायदिनो फरायनायफोराव ओ ओ गोसो होयि खालामनाय बा अ अ दावराव दसि खालामनाय खौ जोङो आथिखालनि बे जोंनि ओनसोलाव जोङो नुबाय नुगासिनो दङ नोंथां बेबायदिनो जोंना जाफ्लेबाय थायो बेफोरबायदि जौ लोंनायनि बेलायाव बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला जौआ फार बेबायदिनो ओ मोजांबो जोङो बुंद्रायनो हाया बेबायदिनो जोंहा बे बेफार फालांगिनि थाखाय जोंना मोजां आरो नोंथां बेबायदिनो जों जौबानायनानै ओ बेबायदिनो जों अमा अमा फिसिनो हायो बेबायदिनो जौ बानायनानै अब अफ्रिखौ अफ्रि होनानै बेबायदिनो जोङा फारसेथिं मुलाम्फा जायो आरो फारसेथिं गोबां सुबुंफोरानो जिउखौ बांद्राय लोंनायनि थाखाय जोंहा खहा हाबो जालांनो हमदों आरो नोंथां आथिखालाव ओ बेबायदिनो नों नोंथां जोंनि बे बर' सुबुंफोराथ' गासिबो सुबुं माहारियानो ओ जौ सावो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जौ बानायनानै जोङो बेबायदिनो जोंनि बे खाथि खालानि ओनसोल बा जोंनि हाथाय बाजाराव फाननायनि अनगायैबो जोंहा बेबायदिनो जोंहा आ आथि खालावथ' जोंना गारि मथरनि अनजिमा गैला नालाय नोंथां ओ बेनिखायनो नों थां ओ बेबायदि जौखौ जोङो नआवनो जों बानना लांनानै जोङो गोजान जायगायाव बा टाउन सहराव फाननानै जोङो गोबां बेसेनाव फाननानै जोङो रां मुलाम्फा मोननायखौ नुनो मोन दों आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां औ बेबायदिनो जोङो ओ बे जौखौबो जोङो बानायनानै बा जोंहा गावबा गाव गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोंङो लानो हायो आरो नोंथां ओ बे बेबायदिनो जोंहा ओ गोबां ओ मुलाम्फाबो जायो आरो नोंथां बे जौ बानायनायनि गेजेरजों ओ औ बिदिनोथ'श नोंसां नोंथां ओ जौआ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो गंसेयाव जोंना ओ बाजि रां आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां औ जों गामि ओनसोलाव फा नायनि अनगायैबो जोंहा टाउन सोहोराव फानोबा जोंहा ओ बेसेन खौबो जों बांसिन मोननाय जायो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओ जौनि बेसेना बेसेबां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ आङो जौनि ओनसोल खौ जौनि बेसेनखौथ औ बेसेबां बेखौ बारा फोरमायनो होनो हाथ नाय जानाय नङा नोंथां निमाहा होदो मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदि जौनि फाननाया बांद्राय सोलिया आरोना नोंथां जे सोलियो हाथाय बाजारफोराव औ खोनादोंना नोंथाङा हेलो औ हाथाय बाजारफोराव बांसिनै सोलियो आरो ना नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव बे बेफोरबायदि जौ फाननायफोरखौ जोङो माने होबथानानै दोनबाय आरोना नों नोंथां मानो होनोबा औ नोंथाङानो फोरमायखादों जेरै नखरफोराव दावराव जायो आरो बेजों मुलाम्फा जायोब्लाबो जोङो मानोना नखरफोराव एसे एसे फानबाय थानायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोराबो लोंलांनायजों गि लोगोसे गावनि देहाफोरखौ माने नस्थ' खालामनानै लानाय जायो आरो आरोना नोंथां बिनि थाखायनो जोंनि औ औ जौनि फाननायफोरखौ माने मुलाम्फा जाब्लाबो जोङो बन्द खालामनानै दोनबाय आरो ना नोंथां आरो नुनो मोनदोंसै दानि मुग गायाव हाथाय बाजारफोराव जौ फाननायबाबो मा होनो बिसोरो जौ मावनायाव जौआ गोसा सा एबा बुरजा ओंखारनि थाखाय बिसोरो माखासे मुलिफोर एबा माखासेफोर माखासे गोनां औ बेफोरबायदि होनानै जौखौ मावनानै फाननाय नुनो मोनदोंसै आरो ना आरो बेफोरखौनो लोंनानै बायनानै लोंनानै जोंनि बर सुबुंफोरखौबो माखासे मानसिफोरखौ नुनो मोनदोंसै आरोना मा से बेरामफोरा जाजानाय औ औ बेफोरबायदि लोंनानै फोराव हाथाय बाजारफोराव लोंनानै फैनानै आरोबाव नफोरावबो दावराव दावसि जाफैनाय बेफोरबायाददि नुनो मोन्दोंसै आरो ना नोंथां फारसेथिं मुलाम्फा जादोंब्लाबो जौ फाननायजों नाथाय फारसेथिं ओ माखासे नखर फोर गेरेबलांनायखौ नुनो मोन्दोंसै आरो बेनि थाखायनो आं सानो जे जौ फाननायानो एबा बेफोरबादि हाथाय बाजारफोराव फाननायाबो मोजां नङा होननानै जा नआव औ नआव लोंनो थाखाय एसे एनाय संनायानो मोजां होननानै आं सानो आरोना नोंथां औ औ
जोंना समा जानायबो नंङा नंङा होमबा नोंथां औ बिदिब्ला जों सावरायनाय आयदा दाखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
नोंथां होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ